हेलौ औ खुलुमबाय खुलुमबाय खुलुमबाय नामा खुलुमबाय।
औ।
दा जों दान्दिसे सम सावरायलायनि आरोना नोंथां।
औ औ औ नंगौथार औ खोनादों खोनादों
मानि बेलायाव होनना बुङोब्ला जों दा बिजाब बाख्रिनि बेलायाव एसे सावरायगोन आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ थारैनो औ नंगौ।
दा नों थाङा आंनो बिजाब बाख्रिनि सायाव एसे ए फोरमायना होबोला आं एसे मोजां मोनगौमोन आरोना अननानै एसे
अ औ औ थारैनो आं एसे सुंदयै फोरमायना लानोसै नोंथांनो बिजाब बाख्रिनि सायाव दा बिजाब बाख्रि होननानै बुङोब्ला जिहेथु लाइबेरि एबा बिजाब बाख्रिया मोनसे जायगा जेराव गोबां बिजाबफोर आरो सोलोंनायनि गोनांथि जानाय बेसादफोरखौ थिनानै दोननाय जायो नङा होमबा नोंथां बेयो सुबुंफोरखौ गियान आरजिनाय आरो फरायनायाव गोर-गोरलै राहा खालामनानै होयो बिजाब बाख्रिया। ओ रांखान्थियारि खान्थिबो फरायगिरिफोरखौ गोबां मदद खालामो। बेयाव गाहायै बिजाब मेगाजिन खौरां बिलाइ लिरनाय बिलाइ ओ भिडिअ बायदिफोरखौ थिनानै दोननाय जायो नङा होमबा नोंथां। बिजाब बाख्रिया उम बिजाब बाख्रिया मोननै रोखोमै दाजायो बेनिनो मोनसेया जादों हरनि बिजाब बाख्रि। आरो गुबुन मोनसेया जादों फालांगियारि बिजाब बाख्रि। फालांगियारि बिजाब बाख्रिखौ गाहायै फालांगिनि थाखाय खालामनाय जायो। नङा होमबा नोंथां बेखौ जोहो। नोगोर बायदिफोराव फसंनाय जायो आरो। फरायगिरिफोरा बेनिफ्राय रां होननानै होननानैसो बायनानै। बिजाबफोरखौ फरायनो खाबु मोनो नाथाय गुबुन फारसेथिं सुबुंफोरनि बिजाब बाख्रिखौ गुबुन गुबुन थावनिफ्राव गुबुन गुबुन ओ खाबु होनानै फसंनाय जायो बेनिनो फरायसालि फरायसालिमा। क्लाब स्टेसन इउनिभारसिटि। बायदिफोराव फसंनानै। दोननै बिजाब बाख्रिया मखजाथाव नङा होमबा नोंथां। ओ‌ बेनिनो फरायसालि। फरायसालिमा इउनिभारसिटि बायदियाव। अ फसंजानायबि। बिजाब बाख्रिनिफ्राय फरायसाफोरा बेसेन गैयालासे फरायनो खाबुफोर दाबसे थावनि ओ खाबुफोर खाबु गोनां मोननो हायो नङा होमबा। खोनादोंना दे जेरै दाबसे थावनि। औ नो गोबां। गोबांथार बिजाबफोर फरायनो खाबु मोनो बिब्दिनो क्लाब आरो स्टेसन बायदिनि बिजाब बाख्रिफ्रायबो फरायगिरिफोरा बेसेन गैयालासे गोबां गोनांथार बिजाबफोरखौ गोरलैयै फरायनो खाबु मोनो नङा होमबा नोंथां दा नों। खो बिजाब बाख्रिनि सायाव एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन ना? आ नै थाम मि। से औ
हागोन नोंथां नों‌ हागोन। आङो नोंथांनो बिजाब बाख्रिनि सा सायाव माने मोनस से गोलावै फुंखा। खा गोनां ओ। गाहायै मानेफ ओ फोसावना होगोन आरो ना नोंथां। दा बिजाब बाख्रि होनना बुङोब ला। बिजाब बिजाब बाख्रिया जे बाय गियान आरो सोंलोंथाइनि मोनसे मन्दिर बा थानसालि नङा होमब्ला नोंथां बेयो बिजाब। फोरखौ मोजाङै दोन्थुमनाय आरो फरायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय थियारि खालामनाय मोनसे जायगा बिजाब बाख्रिया नङा होमब्ला नों
उम उम उम
ख्रि बुंब्ला जेरै ओ गारां माइखौ ओ गोरान गोरान माइख खौ दोनथुमनाय जायगायाव बुजायो। नङा होमब्ला थि बेबादिनो बिजाब बाख ख्रि बुंब्ला गाहाय गियान आरो बुजिनो हानाय सोलोंथनि माने फुंखा फोरखौ दोन्थुमनाय बाख्रिखौ बुंनाय जायो आरोना नोंथां। खोनादोंब्ला औ सोलोंथाइ बि बिथिङाव बिजाब बाख्रिनि गोनांथिया बयनिबो थाखाय बा बयनोबो गोजौ आरोना नोंथां गोनांथि।
औ औ औ नंगौ
माखासे रोखोमफोर थायो आरोना नोंथां। दा बिजाब बाख्रिया। साादारन रोखोम रोखोम नङा होमब्ला नोंथां।
औ।
दा फरायसालि आरो ओ कलेजनि बिजाब बाख्रि थायो जेरै फरायसा फराय औ फरायसुलि आरो फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइनि थाखाय बेफोरो थाखायो आरोना बिजाब बाख दा बेनि गेजेरावबो रायजोआरि बिजाब बाख्रि थायो। नङा होमब्ला नोंथां बेयो समाजाव मान माने ओ समाजाव थानाय माने साफ्रोमबो सादारन सुबुंफोरनि फरायनो थाखाय बिजाब बाख्रिया थायो आरोना नोंथां। दा महर। गोनां एबा जुदा बिजाब बाख्रि नङा होमब्ला नोंथां। बिजाब बाख्रि जेरै बेफोर बिजाब बाख्रि। फाख्रिया माबेबा मोनसे जुदा बिफाननि सायाव बिजाब दोनथुमो आरोना नोंथां। दा बेवहाय माखासे दिडिजिटेल बिजाब बाख्रिबो थायो नङा होमब्ला नोंथां। दिनैनि बा आथिखालनि आथिखालनि जुगाव कम्पिउटार मबाइल आरो इन्टारनेट। इन्टारनेट नि माने हेफाजाबै ए बि इ बिजाब फरायनो थाखाय माने बेबस्थाखौ। ओ बेबस्थायानो जाबाय माने डिजिटेल बिजाब बाख्रि नङा होमब्ला नोंथां। नंगौ बिजाब बाख्रिनि गोनांथि आरो सुबिदा माखासेबो थायो बिजाब बाख्रिया माने सुबुं समाजखौ जौगाहोनो थाखाय। गोबां बिथिङाव मदद। खालामो नङा होमब्ला नोंथां। नंगौ बिजाब बाख्रिया सुबुं स समाजखौ जौगानो थाखाय गोबां बिथिङाव मदद खालामो। दा गियान बांलांनाय गियान लांनाय होनना बुङोब्ला बेयाव माने बायदि बायदि बिगियान सायित्य आरो धोरोमारि रोखोम आरो माने बिजाब थायो आरोना। रोखोमनि बिजाब थायो जाय सुबुंनि गियानखौ बांलां होयो नङा होमब्ला थां। खामानि होनाय ओ रां रैखा माने बेफोर बायदिसिनाबो थायो जेरै साफ्रोमबो मानसिया बयनोबो बुरजा रां खरसा खालामनानै बयबो बिजाबखौ बायनो हायो नङा होमब्ला नोंथां?
औ औ।
बिजाब बाख्रिया दायो खर'सायावनो बुरजा बिजाब फरायनो सुबिदा मोनो मोना मोना नोंथां मोनो नंगौ। सैथो दा फरायनो मो मोजां मोनग्रा परिबेस नङा होमब्ला नोंथां। दा बिजाब बाख्रियाव बिराद गोजोन आरो सान्थि परिबेस थायो बे थासा सारियाव माने फरायसाफोरनि गोसो होनायखौ बांलांहो होयो आरोना नोंथां माखासे जाथाय महर रैखा खालामनायबो थायो बेवहाय दा आं एसे फोरमायना होनि गोजाम आरो बयनोबो ओ मोननो हायै बिजाब फोरखौ माने बिजाब बाख्रियाव मोजाङै रैखा खालामना दोननाय जायो आरोना। नोंथां दा फरायसा फरायसा जिउआव बिजाब बाख्रिनि बिफाव माखासेफोर दङ आं नोंथांनो फोरमायनो हागोन दा फरायसाफोरनि थाखाय बिजाब बाख ख्रिया मोनसे गोख्रों। आइजें बा गोख्रों आइजें होनब्ला नोंथां सासे मोजां फरायसा जानो थाखाय माने केबल फरायसालियाव होनाय बिजाबफोरखौ फरायनायानो थोजासे नङा। नङा होमबा थोजासे नङा। बिजाब बाख्रिया फरायसाफोरखौ गुबुन गुबुन माने लिरगिरिफोरनि बिजाब फरायनानै गोसोखौ गुवार खालामनायाव मदद खालामो। नंगौना नोंथां।
नंगौ।
माने कम्पिटिटिभ परिक्षानि माने थाखाय नाजानाय थाखाय माने नाजा जाबाय थानाय सुबुंफोरनि थाखाय बिजाब रिया गाहा थियारि जानाय जायो। या नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ।
दा नोंथाङाबो आंनो ए से फोरमायना होनो हागोन ना? बिजाब बाख्रिनि सायाव अननानै।
औ थारैनो बिजाब बाख्रिया थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला मोनफा समाज दागिरि बुंजायो नङा होमबा? जेराव जायखि जाया सु बुङानो ओ बेनि फ्राय फरायनायनि खाबुखौ लानो हायो। आरो गियान बिगियान लानानै साफा साफा समाजनि गेबेें सुबुं जानो खाबु मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ।
बाख्रिया गाहायै फरायसाफोरनि मोजां लोगो बायदि नङा होमबा?
औ नंगौ।
हरनाय हमवर्क आनजादनि आइदिया बायदिफोरखौ बुथुमनायाव बिजाब बाख्रिया हेफाजाब होयो। लोगोसे गोजाम गोदाननि गोनांथार बिजाब बायदिखौ बिजाब बाख्रियाव थिनानै दोननाय दोननायलाय जायगायावनो बैफोर बिजाबफोरखौ फरायनो खाबु मोनो नङा होमबा नोंथां? गुबुन फारसेथिं जायखिजाया सुबुं आरो बिजिगिरिफोरखौ बि नाय आरो गियान लानायाव बिजाब बाख्रि गैया थोजासे हेफाजाब एबा मदद खालामो।
औ नंगौ सैथो।
ख्रि थायोब्ला बे जायगायाव बै जायगायाव सुबुंखौ फरायनायनि थुलुंगा लाबोनो हायो आरो सुबुंफोरा फरायनानै गोरलैयैनो गियानखौ आरजि बुजिनो हायो नङा होमबा आरो सम हायो। औ जायनि गेजेरजों सासे मानसि सिनि मेलेम आरो गोसोनि जौगानाया बांबोयो बिजाब बाख्रिनि जोहै। मा होमबा सासे सुबुंनि गासै सुबिदा बादि फरायनायनि खन्द गोनां थावनियाबो जादों ओ बिजाब बाख्रि नङा होमबा
औ नंगौ बिजाब बाख्रि
औ बिजाब बा-बाख्रिनि मोनसे गेदेरथार हाबायानो जादों बियो बिजाबफोरखौ रैखा होनानै दोनों नङाहोनबा गुबुन गुबन लिरगि नि गोबां गेदेर फिसा बिजाबफोरखौ इयुननि थाखाय थिनानै दोननायनि मोनसेल राहायानो जादों हिजाब बाख्रि बेनिखायनो जायफोर बिजाबफोरा बाख्रियाव दोनजाया बेवहाय गोमालाङो बेबादिनो सासे फरा साया ओ गो खायसे खायसे फरायसाया बिजाब बाख्रियाव बिजाब फरायनानै गावनि गोबां इयुन जिउनि गोबां खोथा आरजिनानै लानो हादों आरो गोबां खोथा बिथांमोना मोनथिना मोनदों बिजाब बाख्रिनि जहै थिग बेबादिनो जोंनि फरायसाफोराबो हानायमानि बिजाब बाख्रियाव थांनानै बिजाब फरायनांगौ मिथियै बाथ्राखौ सोलोंना लानांगौ थिग बेबादिनो गोनां बाख्रिखौ फरायनानै ओ जों लानांगौ थिग बेबायदिनो गावनि जिउआवबो बिजाब बाख्रि बेनिफ्राय बिजाब फरायनानै जोङो उम गोनां गावनि ओ गियानफोरखौ बुथुमना लानो हायो बिजाब बाख्रिनि जायो नङा होमबा नोंथां
दा नोंथां आङो नोंथांनि माने सुंदयै एसे फोरमायबावनो सानदों माने आथिखालनि जुगाव बिजाब बाख्रिया माबायदि होनना बुङोब्ला गोदान जुगाव माने आथिखालनि जुगाव इन्टारनेट आरो स्मार्ट फन फैनाय लोगो लोगोनो मानसिफ्रा बिजाब फरायनाय खौ एसे बावगारनो हमदों नाथाय बिजाब बाख्रिनि गोनां थिया एसेबांबो खम जायाखै दिनै गोबां बिजाब बाख्रिफोरा माने डिजिटेल जाबाय बेयाव सुबुं फ्रा नआव थामि थामहिननानैबो बुरजा बिजाब फरायनो हादों ओ बियो सोलोंथाइखौ आरोबाव गोरलै खालामदों दा जोबनायाव आं फंसे एबा बाथ्रा बुंबावनो सानदों बिजाब बाख्रि जाबाय माने समाजाव सोरां लाबोग्रा मोनसे फुंखा। सासे मोजां आखु आखु गोनां आरो गियान गोनां सुबुं हारि दानो थाखाय माने फरायसाफोराव मोजां बिजाब बाख्रि थानायनाया गोनांथार आरोना नों नोंथां दा बिजाब बाख्रिखौ मोजाङै बेबहार खालामनानै गावनि गियानखौ बांलांनाया मानो साफ्रोमबो सुबुंनि बिबान गोनां। जोङो। मिथिनाय जायो बा गनायनाय जायो आरोना आं। नोंथां दा जियानो जाया मानो नोंथांजों रायज्ला ज्लायनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। नङा होनब्ला नों
औ औ थारैनो थारैनो थारैनो औ।
औ नोंथाङा आंजों ओ एसेब्लाबो रायज्लायनो बा सावरायनो सम सम होनायनि थाखाय नोंथांसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर। बर
औ औ साबायखर नोंथां औ।
थाबाय दा जोङो एसे यावनो एसे थोनोसै। गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोन्थों रोजा रोजा। दे